औ खोनादों नोंथां।
आं। गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिग्रोबाय आं गिबियावनो नोंथां।
औ नोंथां औ दे औ दे नोंथां।
नोंथाङा दा आंजों माखासे गोनां आयदानि सायाव रायलायनो सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां हागोन दे।
अब्ला आं गोबाव खालामला नोंथां। आं बुंनोसै नोंथां ओ दा बे आयदाया जादों मा जोङो गंसे इन्जिन औ। बा जों गारि इन्जिन होनबाथ जों मिथिखायो जिखुनु जाया माबाजों थावफोरजों खारग्रा बिदिनो माखासे इन्जिनजों खारग्रा सोलिग्रा। बेफोरनि सायावहाय सावरायगोन दा गंसे इन्डिन बुस्थुखौ जोङो माबोरै जोथोन लायो बा बे जोथोन लायाबा बा इन्जिन बुस्थुआ बेसेबां गोबावसिम जोरो बा मा जायो मा मा गाज्रि जायो बेनि सायाव एसे सावरायगोन आरो नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां जागोन दे।
अब्ला आं जागासिनो नोंथां। इन्जिन होनबाथ' मिथि थायो मा इन्जिना गोबां रोखोमनि दङ ओ जिउ गैयै बे मोनसे मा इन्जिन जायखौ जोंखौ मा गुसुं स समनि गेजेरावनो बियो सुबुं माहारिखौबा मानसिखौ मदद खालामो जेबो सम साफस हमनाला गारि गारिया गारि मथ थरसे गासैबो इन्जिनाव गोगलैयो जेरेराव मटर साइकेल स्कुट टि बाइक, कार, जाहाज बिसोर मा बिसोरबो मोनसे ओ इन्जिन बिसोर मा जोंनि हान्थिनायावहाय गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय बै दाबसे जायगासिम गोजानसिम जोंखौ दावबायनायाव बेना हेफाजाब खालामो आरो मा दंबावो दलरै थानानै माखासे इन्जिनार जोंखौ हेफाजाब खालामो जेरखम माइ मिलफोर बा ओरै ओ कारेन्ट मटरफोर बा
औ।
ओरै दडायनामाफोर गोबां बायदि बायदि आरोखि बियो मा मोनसे मिथिंगायारि जों सम्फद नङा बे मा मानसिजों सोर-सोरजिजानाय सम्पद। बा मानसियानो बानायो मानसियानो बाहायो मानसियानो मा बेखौ फोजोबस्राङो नंगौना नोंथां? दा बुंनो थाङोब्ला इन्जिन। गंसे इन्जिनखौ सोलिहोनो सोलिनो थाखाय माबेयाव मा मा मा मा सायो होमबा सासे इन्जिनियारनि गोनांथि जायो इन्जिनखौहाय बानायनायावहाय दा बेखौहाय जोंथ' बुंनो आं आंबोथ' इन्जिनियार फरायनायबो नङा मिथियाब जिगुन जाया आं जा मि जि बेखौनो होनोसै नोंथां। दा गंसे इनजिनखौ जोङो सा सालायनो थाखाय मा ओ पेट्रलजों खारनाय जायो इन्जिना पेट्रलनिबो दङ डिजेलनिबो दङ आरो माबा केरासिननिबो थासिन्थाय माबा इन्जिन दंबाव इन्जिन गारि दंबावो नामा गोदो गोदाय सालाय मोननो खेरासिनजों। बिदिनो माबा माइ मिला गोदोहाय खेरा सिनि दंमोन ना दाथ' मा सोलायबायना जुगा। दाथ' बांसिन माइ मिल कारेन्निबो नुबाय। कारेेनटनि मानि कारेन्ट बाद होनानै मा पेट्रल बे लामा लामा थेलाफोरजोंबो गोरलै गोरलै पेट्रलनिबो ओंखारबावबायसो माइ मिला।
औ औ नोथां
दा गंसे इन्जिन जानो आं मिथिनायावहाय नोंथां ओ
औ
बेवहाय ब्लक थायो बिनो माबा थायो स्पार्क प्लाक थायो वेरिं थायो आरो कार्ब' एक्सड थायो आरो माबा फाम थायो गोबां बायदि बायदि थायो नोंथां आं मिथि
औ औ नंगौ नोथां नंगौ औ
जेरखम जोङो मा गंसे इन्जिन बाइक जानो थाखाय मा बेवहाय गोबां बुस्थु नांगौ सापस मा बेवहाय ओ टायेर नांगौ मोननै। रिं नांगौ आरो आयना नांगौ हेन्देल नांगौ थिंखि नांगौ। सिट नांगौ आरो बिदिनो सिङाव थानाय माखासे इन्जिनफोर नांगौ। ल बिदिनो अेरिंफोर नांगौ बाइकजों बिराद दङ बुंना फोजोबनो हाया आरोखि ना बेखौ इन्जिनियारासो खिथानो हागोन नोंदां थेवबो आं मिसिनायखौ होनबाय जों बाइकखौ सालायनो र' रोंगौ नोंथां। आंथ' सालायनो रोंगौ माखासे बुस्थुखौ मिथिया। दा जोङो बेखौ मा माबोरै जोथोन लानांगौ होनबा मा जोङो सम मथे बेखौ मा ओ माबा होनांगौ सार्भिसिं होनांगौ बा जोङो सार्भिसिं होयोबा मबाइलफोर सोलायो। दा मबाइल सोलायाब्ला मा जायो सार्भिसिं होआब्ला नोङो ओ मास मोनसेनि गेजेराव नोङो बे टाइम दङ मानि टाइम हरखायो नोंगौ बे टाइमनि गेजेराव नों सार्भिसिं होआब्ला मा इन्जिना गाज्रि जायो। दा बेखौ दायथ' लानांगौआ जोंनि बिबान दा बिगोमा गारिनि बिगुमा बा इन्जिनि बि गुमा बे दायथ' लानांगौ आरोखि नोंथां। दा टायेरफ्राबो मा ओ जाय इन्जिनखौ बुस्थुखौ जोङो बायो बेयो गोबाव सोलिया दे नोंथां माने लाइफ टाइम नङा बियो। जों बेखौ बेसिबां बाहायगोन बेसिबांनि जोथोन लानांगोन जोङो। सापस जोङो गारिखौहाय जोङो थांबाय थांनानै मा बेयाव टायार जाबनायनि खोथा दङ पेट्रल जाबनायनि खोथा दङ इन्जिनाबो मा जामनायनि खोथा दङ नोंथां। दा बिदि, आरो दंबावो जोंहा ओरै ओ बेरा फारसेथिं विरिं, विरिं होनबाथ' मिथिखायो मा बेवहाय माबाजों सोलियो। मा होनोमोनलाय कारेन्टजों सोलियो बे कारेन्ट खा माखासे माबा थाहबाय थारफोर बेजों खारो खारो जेरैहाय नोङो कारेन्ट गैयाबाबो मा गारिया मोनसे खारानो माबा स्पार्क प्लाकजोंहाय कारेन्ट खारो। बेटारि नांगौ बेल दामनायावहाय इन्डिकेटार होनायाव बे मा मोनसे बे थावजों जायालाय नै बेना एक्सट्रा माबाजों जायो मा होनोमोनलाय वेरिंजों बेटारिजों जायो औ बिदि आरोखि आं मिथिनायाव नोंथां अब्ला नोंथां आबोथ' गारि सा सालायफेरबायना सालायफेरखागोन माने सोलाया जानो दानि जुगनि मानसिफोर जोङो गारि फिसा गारि गिदिर रोंखागासिगखौ जोङो दा नोंथाङाबाो अब्ला गारि गिदिर बा गारि फिसा माखासे मेसिन फिसिन बाय आं माने मोजां मोनो आरोखि ना बिदि रायलायनो नोंथां
औ औ जागोन दे नोंथां दा जोङो इन्जिन होनना बुङोबा जोङो ओ बयबो मिथिखायो नङाबा इन्जिन होनना बुङोबा जोङो मोनसे ओ मानसियानो सोरजिनाय बेखौ दा
उम
इन्जिना ओरैबायदि मोनसे बुस्थु जायखौ जोङो ओ बाहायोब्ला जों सुबुं माहारिनि थाखायबो माने गोबां सहाय जायो आरो इन्जिन होननाय बुस्थुजों
जेरै नों मोनसे गारिखौ जोङो सालायोबा गारियाबोथ' मोनसे इन्जिन दं बेहायबो इन्जिनजोंनो सोरजिजानाय नङा होनबा बेबो गयाबो दा जोङो हमना ला गारिखौनो हमबाय जोङो ओ गंसे गारियाव जोङो जुदि ओ बबेबा मोनसे जोङो ओ गोजान जायगायाव जोङो दावबायनो थाङोबा बे इन्जिन बा बे गारियानो जोंखौ ओ गुसुं समनियावनो जोंखौ मोनहैहोयो आरो नङा होनबा नोंथां दा नोंथाङानो औ दा दा नोंथाङा ओ माखासे गारिनि इन्जिननि सोमोन्दैनो ओ फोरमायखाबाय नङा नोथां दा आंबो जा मिथिगौ आंबो बेखौनो बुंगोन नोंथां ओ दा जोङो ओ दा जोङो ओ बाइकखौनो जोङो सालायबाय थायो नङा होमबा दा जोङो ओ बाइक बाइकखौ जोङो सालायोबा नोंथाङा दहाय बुंलांखाबाय ओ जोंनो दा बाइकफोरखौ सालायोबा जोङो जायखौ जोङो मबाइल सोनांगौ नङा होमबा इन्जिनाव जाय खौ जों इन्जिन अइेल होननाय बुंनाय जायो आरोना जों बेखौ दा नोङो बे बुस्थुखौ जोङो ओ टाइम मथे जोङो जुदि सोलायाबा जोंहा बे इन्जिना सिस जायो आरो ना गाज्रि जानो हमो आरो दा नोङो ओ दा नोङो बे इन्जिन अेलखौ जुदि जोङो टाइम मथे सोलायाबा जोंहा माने ओ आं बाइकखौ हमबाय बे बाइकआ माने ओ बिराद उखुन्दै खुनाय जायो आरो माने टाइम मथे स सोलायाबा जायनि थाखाय गारिया माबा इन्जिनाबो गुदुं जाजोबो नङा होमबा नोंथां। दा इन्जिनाबो गुदुं जायो फारसेथिं जोंना बिराद उखुथोफैयो ओमफफ्राय जोंना बेहाय मोनसे बुस्थु इन्जिन थायो जायखौ जोङो। ब्लक होननानै बुङो नङा हमबाय नोंथां बाइकफोरनिखौ दा औ दा जोङो ओ बेहाय जोङो जुदि ओ टाइम मथे जों इन्जिन उइलखौ सोलायाबा जोंना बे ओ ब्लक होननाय बुस्थु मोनसे इन्जिना ओ बियो खामो आरो बियो माने ओ सिस जालाङो आरो दा जोङो बे ब्लक खौ जोङो बाइकआव थानाय बे ब्लकखौ जोङो ओ जायखौ जों वेरिं खालामनाय होनो जों बेखौ रिफेरारिं खालामबावो वेरिं वेरिं खालामबाय होनना बुं नङा होमबा नोंथां ओ दा बे बुस्थुआ ओरैबायदि बुस्थु बेयो माने ओ नोङो वेरिं खालामबाय जेथिया बियो माने मोनसे रिक्स गैयि इन्जिन आरो बेयो नों जुदि ओ दिनै बानायदोंबा बियो ओ गाबोननो गाज्रिबो जानो हागौ थिग बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय बोरैबा जायोबा नोंनो गोबावबो जोरोगोन बोसोरनै बोसोरथाम बेबायाददिबो थांगोन खिन्थु बे रिक्स होननाय बुस्थु गैया आरो वेरिं खालामनाय होनना बुङोबा दा नोङो बे बुस्थु इन्जिनखौ नोङो ओ गोदान होनोबा नोङो ओ गोबां रांनि खरस जायो आरो बेनिखायनो आं सानो मा ओ जोंङो बाइक सालायो जिहेथु ओ नांगौ रोखोमनि बे जों इन्जिन वेलफोरखौ ओ टाइम होनाय बायदि सोलायबा ओ इन्जिन बुस्थुआ थिग थायो आरो। बेबायदि दा जोंङो आरो हमना ला जोंङो ओ जोंङो ओरैनो दलर ओरैनो दोनबा थानाय जायखौ जों इन्जिन बुंबा नोंङो ओ दै सारनाय मटर नङा होमबा नोंथां दै सारनाय खौबो जोंङो मोनसे जायगायाव दोननानै जोंङो ओ खामानि मावनो हायो जायनि थाखाय जोंङो ओ बबेबा मोनसे फोथार फोथारफ्राव आबाद मावनोबा जोंङो ओ दैनि आंखाल जायोबा जोंङो ओ गुबुन मोनसे दै जुथुमा थानायनिफ्राय जोंङो बे इन्जिनजोंनो जोंङो ओ फोथारफ्राव दै सोनो हायो आरो जायनि थाखाय ओ सुबुं माहारियाबो ओ थांना थानायाव एसेबाबो मदद मोनो आरो। आरो बेबो मोनसे इन्जिन जायखौ जोंङो हन्दा होनना बुंनाय जायो नङा होमबा दा हन्दाया जोंना मोनसे इन्जिनावनो गोलैयो नङा होमबा नोंथां? दा जोंङो ओ हन्दाखौबो जोंङो ओरैबायदि बाहायनो हायो ओ जेराव उम आ फ्लिम सिलिम देखायो नङा होमबा? बबावबा मुभि सभि देखायोदा नोंथाङा थिग बैफोरबायदि इन्जिनखौ जोंङो ओ बेफोरबायदि इन्जिना फिसा इन्जिन आरोना नोंथां बेखौ जोंङो माखासे ओ अबावबा नोंङो सिनेमा हल बा अबावबा नोंङो फ्लिम देखायनाय बेफोरबायदियाव जोंङो बेफोरबायदि इन्जिनखौ बाहायनाय जायो। आरो बै इन्जिनाबो ओ फ्रायानो जोंङो ओ सोब पेट्रल जोब इन्जिनखौनो जोंङो ओ पेट्रल जोंखौ बाहायनायखौ जोंङो बांसिन नुनो मोनो आरो इन्जिननि बेलायाव नोंथां दा ओ दा आं बुंनो सानो बिसोर ओ ओ जोंनि सु बुं माहारियाव हेफाजाब होयो होमबा जों इन्जिन बुस्थुआबो ओ सुबुंनि जिउ दानायाव गोबां हेफाजाब होनायखौ आं सानो आरो। जायनि थाखाय जोंङो न नुलायनो थाखाराव जोंङो ओ न'फोरावबो जोंङो ओ इन्जिन बुस्थुजोंनो जायखौ जों मटर होनो बेजों मोनसे इन्जिनानो। बेजोंबो जोंङो गावनि लोंनाय दै बा जोंङो दुगैनो बैफोरबायदियावबो जोंङो ओ इन्जिनखौ बाहायनाय जायो आरो। आंनि नुनायाव दा ओ फ्रायानो जोंङो सुबुं माहारिया इन्जिन होननाय बुस्थुखौ ओ गारिनिफ्रायनो जा बा दै मथरनिफ्रायनो जा जा हन्दानि बेनोजा जोंनि इन्जिन बुस्थुखौ दा ओ फ्रायानो इउस खालामो आरो नोंथां। औ औ नोंथां जोंना दा समाबो जाबाय खोमा नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नांगौ थारै नोंथां।
ओ नोंथाङा ओ इन्जिननि सोमोन्दै आंनो गोबां बाथ्राफोर मिथियैखौ मिथि मिनथि होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम ओ रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
औ दे आंबो नोंनिफ्राय माखासे मिथियैखौ मिथिबाय आं बिराद इन्टारेस्ट मोनदों माने बिराद आं आलादा गोजोननाय मोन्दों आरोखि ना नोंथां जों बिदिनो सावरायलायनो मोन्नानै। दा नोंथाङा आंजों टाइम होनायनि थाखाय आं नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
उननि जोंङो मोजां आयदायाव लोगो मोनफिनगोन आरो आं मिजिंथिबाय अब्ला लोगो दोनथनोसै नोंथां।
औ औ जागोन दे नोंथां।